दा खोनादोंना?
औ खोनादों।
ओ नोंथां आं नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ आङो नों थांजों जोंनि ओ दोरोङारि माखासे जानाय लोंनाय हुदा आरो ओंख्रि ना बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन हागोन।
औ नोंथाङा फोरमायदो।
अ जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनाय हुदा होननानै बुङोब्ला जोंनिया जाहैबाय जाग्रा आदार हिसाबै जोङो गाहाय आदार हिसाबै जोङो ओंखामखौ जाग्रा आदार हिसाबै बाहायो। बेजों लोगोसे माखासे जाग्रा ओंख्रिफोर जायो आरो बेनि अनगायैबो लोंग्रा हिसाबै जोङो नोंथाङा बुंदोंना जानाय लोंनायनि ना? लोंग्रा हिसाबै जोङो जाहैबाय अ अ जौ बेफोरखौ बाहायो आरो। जोङो सिगाङावनो ओंखाम ओंखामखौ जोङो गिबियावनो जेरै माइ आबाद मावनायनि गेजेरजों बे ओंखामखौ मोननो हायो। जोङो सिगां समाव बेखौहाय दुब्लियाव मावनानै मोनोमोन आरो जेरै सिगां समाव सान्दुं अखा खस्थ' खालामनानै नांगोलजों जेनेबा मोसौफोरजों जुरिनानै एवनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ दा ट्रेक्टर पावार टिलार फोरजोंहाय मावनानै जोङो मोननाय जायो आरो ना। दुब्लिफोराव जेरै खोथियाफोरखौ फोग्रोनानै लायो। फोखांनायनि उनाव जोङो बेफोरखौ फुनानै दुब्लिफोरखौ एवग्रोनानै लानानै जेब्ला गायजानाय गोमोन जायो अब्ला बेहाय जोङो माइफोर खौहाय फुनानै गायो आरो। गायनानै जेब्ला फिथाइया थायगोन अब्ला मोनगोन, बेफोरनि उनाव जोङो हानानै माराफोर होखांनायनि उनाव आ जेरै माइफोरखौ मारा होयो मोसौजों नङाबा ट्रेक्टरफोरजों एव होयो आर ना आथिखालाव ट्रेक्टरफोरजों बांसिन होननाय नुयो। बेफोरनि उनाव जोङो माइफोरखौ मोनो आरो। माइफोरखौ मोनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मारा खालामजोबनायनि उनाव जोङो बाख्रिफ्राव सोनानै दोनो आरो। सोनानै दोननायनि उनाव जोङो माखासे ओ बेहायबो जोंनि माइफोरखौ हानायनि जोंनि बर' समाजाव माखासे जे बाख्रि दांनायनि नेम दङ बेफोरखौ फुजा होनानै जोङो ओ दाउदै होलाय लायनानै जोङो बेखौ दांजेनो आरो। बेखौ दांखांनायनि उनाव जों उननि फ्रायसो जोङो माइखौ बै बाख्रिनिफ्राय हाननाय जायो आरो। हानखांनायनि उनाव जोङो बेफोरखौ माइखौ माइआ बोरै ओंखाम जायो होननानै बुंबा जोङो बेखौ माइफोरखौ लामनानै लायो, लांखांनायनि उनाव आरो जेब्ला सान्दुं गोसाफ्राव लामखांनायनि उनाव रानो, रानखांनायनि उनाव जोङो माइफोरखौ मिलाव होयो आरो। ओ सिगाङावथ' आथिखालावहाय जोङो मिलफ्राव होयो नाथाय सिगां समाव जोङो उवालावनो देयोमोन आरोना दिंखिफोराव। बिनि उनाव जोङो मिलाव होखांनायनि उनाव जोङो गुन्दैफोरखौ जावगारखांनायनि उनाव जोङो माइरं मोनो, बे माइरंखौनो जोङो संनानै जोङो ओंखाम मोननाय जायो आरोना। खोनादों ना नोंथां? अ बेखौनोहाय जों जायो बेनि अनगायैबो जोंनियाव माखासे जानाय लोंनाय जेनेबा जानायफोराव जों माखासे मैगंफोरबो बाहायो आरोना। बेफोरखौ जोंबो बेखौनो जोङो आबादबो मावनायनि गेजेरजों जो दिहुनो जेरै ओ दैलांआव आलादा, मेसेंआव आलादा जोङो मैगंफोर जायो। जेरै दैजलां बोथोरावहाय जोङो ओ जोगोनार, खुमब्रा, फोरला, मैथा, मैथा बांगाल, मैथा गोजा बिदिफोरखौ मोनो आरो थाइबेंफोरखौहाय।
औ नोंथां।
बेनि अनगायैबो जोङो मेसें बोथोरावहाय माखासे जेरै लाइ लाइ, लाफा, मुला, फालें, ओमफ्राय आलु, फुल कफि, बान्दा खफि, गाजर, मुला ओमफाय बि बेफोरबायदिफोरखौहाय मोनो आरोना। खोनादों ना नोंथां? बेफोरखौहाय जोङो ओंख्रि संनानै जायो आरो। बेनि अनगायैबो जोङो दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै जोंनि बर'फ्रा जेरै अनला ओ अनलाखौबो जों गोबां रोखोमै जानो हायो जेरै ओ मैगंफोरजों जायो जेरै आलु टमेट' बेफोरजों आरो ओमफ्राय दाउ ना बेफोरजों जायो आरोना। बेनि अनगायैबो जोंनियाव दंबावो सबाइजों सबाइ दाउ बेफोर आरो। सबाय साम' जोंनि मोनसे जाग्रा आदार आरो। बेनि अनगायैबो जोंनियाव दंबावो ओ जाग्रा आदार हिसाबै जेरै एम्फौ एम्फौफोरखौबो जोङो गावबागावबो बर' न'खरफोरावहाय फिसियोमोन आरोना बर' आइजोफोराहाय। बेखौबो जोङो जाग्रा आयदार हिसाबै जोङो बाहायो आरोना जेरै ना फोर नाफोरखौबो जोङो बर'फोरा सिगां समाव जोङो हाग्रा सेर सेर दैमा सेर सेर बिदिफोराव थानो मोजां मोनोमोन बिनिफ्रायनो जोङो ना साम' खांख्राइफोरखौहाय गोरलैयैनो मोननो हायोमोन आरो। लायबानो मोनोमोन आरो जा जानो थाखाय जोङो लायब्रबबानो मोनोमोन। बेफोर नाफोरखौबो जोङो एवनानैबो जायो, बाथोन देनानैबो जायो आरो मैगंफोरजोंबो जेरै मैथाफोरजों सबाय फोरजों अनलाफोरजोंबो जोङो नाफोरखौ हाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो खांख्राइ खांख्राइफोरखौहाय जोङो आ जेरै बाथोनफोरबो देनानै जायो एवनानै जायो ओमफ्राय मैथाफोरजों खुमब्राफोरजों जायो आरोना। बेनि अनगायैबो जोङो
ना साम' खांख्राइ बेनि अनगायैबो जोङो सबायफोर सबायजों जेरै साम' बे साम'फोरखौबो जोङो दैनिफ्रायनो खननानै लाबोनानैहाय जोङो
ओ जेनेबा दैफ्राव बुथुमना दोनफैयो बे मैलाफोरा जाहाथे खारो आरो। सोमनानै दोनखांनायनि उनाव जोङो बे दाखोनफोरखौ गार बोखायो। जेनेबा एरखानाय जायो आरो बिजिफोरजों सेकथेपेनफोर जोङो आरो बि-बिनि खिथुखौहाय दाननाय जायो आरो। बिनि उनाव जोङो सोमनानै दोननानै बेफोरखौहाय मोजाङै हुनानै खायफाबा सुनानै खायफाबा एवनानै जायो, खायफाबा सबायजों जायो आरोना। खोनादों ना नोंथां? उम बे-बेफोरनो जोङो आरो बेनि अनगायैबो जोङो माखासे ना बेदरफोर जायो। जेरै जोङो गोदोनि समावहाय हाग्राफोराव सिखार खालामनानैहाय ना सिखार खालामनाय ना जेरै अमा, हाग्रानि अमा, मै बेफोरखौहाय जों जायोमोन आरो सिगांनि समफोरावहाय। आथिखालावथ' दा बेफोरखौहाय जोङो ओ जानायखौ नुनो थां नुला माने जाला बे-बेफोरनि अनगायैबो जोंनि गोदोनि संनाय जानायफ्रा ओंख्रि संनायफोरावहाय जोङो मस्लानि सोलायै जोङो माखासे बिलाइफोरखौ बाहायोमोन। बेफोरो जाहैबाय
जेरै ओ गंगार दुन्दिया, दुन्दिया बेनिफ्राय नेरसिं बेफोरखौहाय जोङो बाहायोमोन आरोना अन्थाइ बाजाब बेफोरखौहाय नाथाय आथिखालाव दा बेफोर मस्लाफोरखौ जोङो बाहायो। जोङो जोंनि संनाय जानायफोरनिया जेरै मा साइसै संनानै जायो होननानै बुङोबा जोङो लाव लाव साइसनि ओम बाहाय सिथोब सिथोब बिदै होनानै गोरान एवफ्रामनाय बेबायदि साइसनि संनानै जायो आरोना जोंनि बर'फोराहाय।
फोरानना ना? अ नोंथाङाबो जोंनि बर' फोरनि जानाय लोंनायनि बागै फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां। जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय होननानै बुङोबा जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ मिथिंगानि मोननाय माखासे मैगं थाइगं आरो जोंहा माखासे जोंनि मिथिंगानिनो एम्फौ-एनला बा जोङो माखासे बेदरफोर ना बे बेफोरखौ जायो नङा हबा नोंथां बेबायदिनो जोङ मिथिंगानिफ्राय मोननाय फ्राय बांसिनखौनो जोङो जैआनो जाहैबाय जेन'बा जोंहा आथिखालावथ' जोङो मिथिनो मोनबाय जे जोंहा बर' हारिहा मोनसे जि आइ टेक मोनखानाय माखासे जाग्रा लोंग्राफोर दंखासै नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय लोंग्रा हिसाबै हिसाबै जोंहा जौ गोरान आरो माइब्रा जौ बिदै जोङो जायखौ जि आइ टेक मोननो हादों। आरो बेबायदिनो जोंहा जि आइ टेक मोननो हानाय जोंहा दङ अनला ओंख्रि आरो नाफाम बाथोन नङा होमबा नोंथां? आरो जोङो नारजि अमा बायदिसिनाफोरखौ जोङो मख'नो हायो जेरै सबाय साम' बेफोरबो जोंहा जोंनि बर' जाजाग्रा ओंख्रि जेरैहाय जों टेक मोननो हानाय जोंहा जौ होननानै बुङोबा जौआ मोनसे ओ लाव लाव मुवा आरो बियो मोनसे निसा नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो जौ गोरान आरो जौ बिदै जोंहा आलादा आलादाब्लाबो जोंनो बेखौ होनां जेरैहाय जोङो जौखौ माबोरै सङो होननानै बुङोबा जोङो गिबियाव ओ दै माइरंखौ ओ जोङो रुनानै लाग्रोनांगौ बेनिफ्राय जोङो माखासे सम सुग्लाय होनोनानै बेखौ मोनसे ओ थालिर बिलाइ बा जोङो प्लास्टिकफोराव लांदाङै जोङो एरननानै जों गुसु खालामनो नांगौ बेनिफ्राय जोङो बेयाव
औ
एमाव फुननानै दोननो नांगौ एमावखौ जोङो बबेनिफ्राय मोनोबा माखौ एमाव होनो होननानै बुङोबा बे एमावा जाबाय ओ मोनसे माइरंखौ देनानै बानायनाय बेयाव जोङो एमावखौ बानायनो थाखाय जोङो एमावखौ माइरंखौ गुबैयै सोमनानै दोनग्रोनो नांगौ बेनिफ्राय जोङो दैखौ मोजाङै सर' होनानै बेखौ ववाल्दाव देग्लिनो नांगौ लोगोसे बेजों माखासे जोंनि मिथिंगानि बिलाइफोरखौ होफानाय जायो जेरैहाय खान्थाल बिलाइ औवा बिलाइ
औ
जोंहा ओ दंफां राखेब मोखोना बिलाइ बेफोरखौ होफानानै जोङो देग्लिनाय जायो। बिनिफ्राय ओ खायफाया दुलुर महरनि जोङो फिसा फिसा लाद्रा बा जोङो फिथर खालामनानै दोननाय जायो आरो खायफाया दाब्लां दाब्लां खालाम नानै दोननाय जायो बेबायदिनो जोङो बेखौ मोजाङै फोराननो नांगौ जाहाथे बेखौ गोबाव सम बाहायनो हायो एबा बियो मुसिया बेनिखायनो ओ फोराननानै दोननाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो जोंहा ओ सु खख्लायहोखांनानै जोङो माइरं संनायखौ बेनि उनाव जोङो बे बेमाखौनो देग्लिनानै मोजाङै लगायनानै जोङो खोबनानै दोनो आरो जुमायखौ बेबायदिनो माखासे सानहालागैनि उनाव बियो बिदै एसे एसे ओंखारस्रोगोन अब्ला जोङो बे खौ थिंग्लिफोराव बा जोङो बाल्थिंफोराव जोङो सोनानै दोननो नांगौ बेबायदिनो सोनानै दोननानै मा खासे सानफोरनि उनाव बियो बिदै ओंखारगोन आरो बे बिदैयानो जाहैबाय जोंहा जौ बिदै बेयाव एमावनि जोहै माखासे जिउसाफोर सोमजियो बे जिउसाफोरानो जाहैबाय मा होननानै बुङो बेखौ बे जिउसाफोरानो बे फख्रिखौ जौसिम सोलायहोयो आरो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो ओ जोंहा माखासे ओ साननि उनाव जौवा लोंजानाय जायो बेबायदिनो जोङो जौ बिदैखौ लोंनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो जौ बिदैनिफ्रायनो बा जोङो बे एखेनिफ्रायनो जोङो जौगानखौबो दिहुननाय जायो बेखौ बोरै दिहुनो होननानै बुङोबा जोङो गिबियाव बेखौ सानसे सिगां दै होनानै सोमनानै दोनग्रोनोनांगौ बेनिफ्राय जोङो अखानायै ओ अदाबाव जानो नांगौ बिनिफ्राय जोङो बेयाव बे ओ जोंहा थौआव ना थौआव जानबाय नालाय बे थौनि सायाव जोङो मोनसे दोस्राव होननानै बुङो जायखौ मोख्रां खर'आवबो होननाय होननानै बुंनाय जायो। बेयो मोननै रोखोमनि थायो ओ नलि गोनां आरो नलि गैयि जुदि नलि गैयाब्ला बेयाव सिङाव मोनसे आजावग्रा थायो आरो नलि दङब्ला बेयो नलिनि जोहै ओ बाहेराव ओंखारो बेबायदिनो बिनि सायाव आरोबाव देरसावनि सायाव जोङो दो गुफुर ना थौ गुफुर होननानै बुंनाय जायो बेखौ दै दोननो थाखाय सायाव दोनसिनबावनाय जायो बेबायदिनो बेखौ जोङो मोजाङै जिस्रिफोरजों फाननानै आरो जोङो हा लथेनानै मा होननानै बुङो ओ बारग'नो हायि बायदि खालामनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो अर सावनानै होयोबा बा अर जरायोबा बेयो खफ' जानानै गोजौ फारसे दावखालांगोन जौ बिदैया आरो बेबायदिनो जोङो गोजौआव दोननाय दै बाहागोआ खफ' जानानै बा दै जानानै गाहाय फारसे गसरफिनगोन आरो बे गसरनायानो जोंहा ओ दोस्रावनि मोनसे आजावग्रायाव जोङो जमा जागोन नङाबा जोङो बियो दोसावनि नलिजों गबोगोन बेबायदिनो जोङो बेखौ आजावनानै दोननाय जायो आरो बेनो जाहैबाय जोंहा गोरान बेयाव माखासे ओ नाम्बार ओंखारनाय जायो जेरै गिबिथार ओंखार बे एक नाम्बार होननाय जायो आरो उननिखौ दुइ नाम्बार थिन नाम्बार बेफोरबायदिनो आरो जोङो फास्स्टाराव गनाया जोंहा जोबोद गोसा जायो बेखौ जोङो एक नाम्बार होननाय जायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो बेबायदिनो जोङो बेफोरखौ गासैखौबो लगायनानै मोनसे थि जखानि जोंहा निसा खालामनाय जायो बे जौ ओ गोरानानो जाहैबाय मोनसे निसा गोनां जोंहा लोंग्रा मुवा आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे गोबां जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ ज जेरै जोंहा ओ अनला ओंख्रि ना अनला ओंख्रि ख्रि होननानै बुङोबा जोङो मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि आरो नारजि ओंख्रि बेबो जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि नारजि ओंख्रिखौ जोङो अमा बेदरजों जायोबा गोथावसिन जायो होननानै मिथिनाय जायो नङा होमबा नों थां ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनदों